औ हेल' नोंथां। औ नोंथाङा दा फ्रि दं नामा नोंथां औ नों थां ओ नोंथां बोथोराथ' जोबोद गरम नङा होमबा नोंथां?
ओइ दिनैथ' गरमानो लाजाखाया।
औ नोंथां ओ ओरैनो नोंथाङा दा एकदमबारे फ्रियै दं नामा?
एखदमबारे फ्रिखौनो होनथ'नांसिगोन दा। बोथोर गरमजों-जाबजों जेबो खामानि मोवनो गोसो जायाखै।
औ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो इसे फोरमायना होनो हागोन?
ओ ओंख्रिया जोंना दिनै दालिसोमोन ओमफ्राय न'निनो दाउ ओं।
औ-औ। औ ओ नोंथांजों आङो मोनसे सावरायनो सानदों आरो।
आतसा-आतसा-आतसा
बाजारनि सायाव इसे बा ओ
दिनै जोंनिया पानबारिया बाजारमोन। औ बाजारा जोंनिया पानबारिया सबतायाव खननै जायो। माने ओ मंगलबार आरो सुक्रबाराव आरोखि दिनै जाहैबाय दिनै सुकुरबारमोन ना?
औ नोंथां।
दिनै सुकुरबार।
औ ओरैनोसो बाजाराव मा-मा फानो?
आतसा-सा-सा-सा-सा हागोन-हागोन-हागोन नितसय हागोन। जोंनि पानबारि बाजाराव मेनलि एग्रिकालस राव माने एग्रिकालचार जाय जोंनिया चिरां डिसट्रिकआव पानबारि हिसाबै एग्रिकालसाराव बांसिन गोसो होनाय नालाय एरियाया ओ मथा-मथि ए टु जेद जोंनि पानबारि बाजाराव बायलाय-फानलाया सोलियो आरोखि।
औ औ‌ औ नोंथां औ।
दा मेनलि जोंनि पानबारि एरियायाव पानबारि ए एरियायाव माने आरो पानबारि बाजाराव ओंखारनाय हिसाबै नारें लेबु ओंखारो आनिफ्राय दा गयनि बोथोर हिसाबै गय ओंखारो। ओ दा सिजेना बेवावहाय बांसिन जाना दङ' आरो ओमफ्राय मैगं-थाइगङाथ' ओंखार खायोआनोसै ओ दा पानबारि बाजार हिसाबै मैगं-थाइगंनि बेलायाव दा खांखिलर ओंखारो। मानसिफोरनि माबानिफ्राय खांखिलुर ओंखारो आरोखि।
औ।
आरो बिदिनो जोंनि बर' जोंनि ओ बिमा-बिफाफोरा
औ नोंथां।
बायस'लाय फानस'लाय बेफोरो मैगं थाइगं माखासे हाग्रानि मैगं जेरै थास' बिबार आरो ओ जोगोनार बिजौ खान्थाल बेगर मथा म दि जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरनो आरोखि दा मैथा, मैथा गोजा
औ नोंथां औ।
बेफोरनि गावालिनिफ्राय फैनाय बायलाय फानलाया बेनो जोंनि पानबारि बाजाराव सोलियो आरोखि दा।
औ औ औ ओरैनो दा आंनि ओ आंनिफ्राय माबा मोनसे मि थिनो लुबैदों नामा बाजारनि बागै?
जों नोंसिनि एरियायाव मा मा बिदिनो बाजारनि बागै एसे फोरमायोबा आंबो मोजां मोनगोन आरोखि।
औ औ, नोंथाङाथ' जि फानदारि बाजारनो होनखाबायना‌ शुक्रुबार मंगलबाराव जायो होननानै। औ नोंथाङानि बखिजोबबाय आङो बिदिनो ओ एसे बुंहरनोसै आरो नोंनो एसे फोरमायना होबाव नोसै।
दे दे दे।
बिदिनो ओ जोंनि बा जारफ्रावथ' नों मिथिखायोानो नोंथां ओ जेरै गस्ला जुथा लंपेन सेन देल बायदि बायदि बिदिनो मोन गासिखौबो फाननाय जायो आरो।
हय हय।
जोंहा ओरै ओ साहा गला थाबाय साहा गलायाव मा मा मेथाइ मोनो नों थां मिथिजोब खायानो ने नोंथां? औ औ नोंथाङाथ' दा ओ बाजार होनोबाथ' नोंथाङा मिथिजोबखायोयानो बाजाराव मा मा मोनो मा मा मोना नोंथाङा मिथिजोबखायोयानो। गासिखौबो मोनजोबनाय जायो बाजाराव। औ।
ओमफ्राय ओ नोंथाङा आंनो माबा खोन्थानो हागोन नामा?
औ मानि सायाव नोंथां?
माने ओ नोंथांनि एरियायाव बांसिन दा लाइमोनफोरा मायाव गोसो होयो बेखौ
औ औ।
बेनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा? एसे फोरमायनो हायोबा मोजां मोनगौ।
औ ओइ ओ दानि माबा दानि लाइमोन गथम दानि लाइमोन गथमा हाराथ' बिदिनोसै ओ मबेल बाइक बेफोरावसो गोसो हो दानि जुगावथ' फरायनाय लिरनायावनो गोसो गैला नोंथां। औ नोंथां औ, दानि जुगावथ' ओ माखासेफ्रा ओ बिदिनो साख्रि मडेल जालांजोब्बाय माखासेया नोंथां मार थो होनबावनो दानि जुगाव साख्रि होननायानो जासै।
औ औ नोंथां औ जुगानाय बेनो जाबाय। ओ ओरैनो नों नोंथाङाव नोंथाङा बेलेग बेलेग बाजाराव बाजार साहैखांबाय नामा नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ औ आङो आंनि एरिया हिसाबै बाजार बेलेगाव बिदि जाहैफेरनाय जाया खाथि खाला दङ जोंनि एरियायाव खा हिसाबै बिष्णुपुर होननाय दङ आं दिनैसिम बाजार जानो होननानै थांफेराखै नोंथां। खिन्थु ओरैनो थाङाखैबो मालाबा माबा थांनाय जायो आरोखि सम माबा मोनसे बिदिनो खामानिफोर थायोबा ओमफाय ओरै
नुथ'वादि ओ ओ नोंथाङा दि जियो ओ बिष्णुपुर होनदों बिष्णुपुराव ओरैनो मा मा बेसाद मा मा बुस बुस्थु मोनो नोंथाआ ए
आदसा आदसा बिष्णुपुराव माने गुबुनारि दं हिसाबै बेंगलिनि मानसि दं हिसाबै पुराव माने एसे जोंनि फानबारिनि बे आलादासिन आरोखि बि सिना बाजारा माने औ औ बिसिनाव आङो बेदरनि बेलाखौनो दिहुनोसै जोंनि फानबारि दैयाव एफाबा ओंखाराखैबाबो ओंखार ओंखारा खिन्थु आङो बेखौ नुबोदों। बिष्णुपुर बाजार हिसाबै बोरमा बेदर बिसिनियाव ओरैबायदि ओंखारो बोरमा बेदरा माने बिसोर बेंगलि मानसि हिसाबै जायो नालाय बिसोरो बोरमा बेदरखौ मथा मथि बिसिनि बाजाराव बिराद गिदिर बोरमानि बोरमा बेदरनि बाजार जायो आरोखि आंनि नोजोराव आं बेखौल' नुहुरदों खिन्थु आं बेलेगाव एफाबां माबा खालामाखै नोंथां।
औ बाजारावथ' जोंहा औ नोंथां बाजारावथ' जोंहा ओ दाउ अमा बायदिसिनाखौथ' जोंहा फाननाय जाखायो आरोना नों औ बिदिनो जोंहा अमा बेदरखौ ओ आदा केजि नङाबा सेरसेया जोंहा दुइस' थिनस' सारिस' बेबायदियावनो फाननाय जायो आरो। नोंथां औ औ जेन'बा ओ सोरहाबा सोरबाथ' बेदर जाया खायसे सोरहाबा दाउ जाय खायसे सोरहाबा ना जाया खायसे बिनिखायनो जोंहा गा गासिखौबो फाननाय जायो आरो। दाउ बयलार बायदि बायदि बिदि बाजारफ्राव बिदिखौनो फाननाय जायो आरो।
आसा आसा थिगानो दं नोंथां।
मैगंफोरखौथ' नोंथाङा ओ मा मा फानो नोंथाङाथ' मिथिजोब फायानो गोबाङानो मैगं जोंहा गावनो आखाइजों मावनाय ओ जेरै फाथो दुन्दिया मैथा लाफा लाइ बिदिफोरबायदिखौनो जोंहा ओ बाजाराव फाननाय जायो आरो बेफोरबायदिखौनो ओ बाजार होनाय जायो आरो नोंथां।
थिगानो दङ नोंथां थिगानो।
नोंथाङाथ' ओ आङोथ' अ आङोथ' बाजारखौओ जाबायानो बिजनियावबो आङो बाजार जाहोयो एखमबा आरो जोंहाथ' मानास्रियाव समबार बिस्थिबाराव जायो नोंथां। नोंथाङा मानास्रिनि ओ बागै मानास नि बाराय एसे बाजारखौ एसे मिथिनो लुबैदों नामा आंनिफ्राय
औ निस्सय खिन्थानो हागोन आं मानास्रिनि बिखयै बारा बारा मिथियानो होननांसिगोन आं
औ औ औ नोंथां औ औ दे नोंथां हागोन दे जोंहाथ' बाजार होनोबा ओ बे जेरै नों फानबारि बाजारानो होनोना नोंथां। ओ बिनिफ्राय एसे फिसा सिन जायो जेरै बेबायदिनो फिसा जायो ओमफ्राय मैगं फाननायफ्राल' एखे जायो आरो बाजारावल' फिसासिन जायो आरो बे एरियानिल'सो जायो नालाय ओ जोंहाथ' बे फानबारि बाजारा ओ गासैनिबो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां औ बे ओ मानास बाजार होननाया बियो गामि ओनसोलनिल' जाहैबाय आरो बे गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा गावनि आखाय जों मावनाय बे ओ मैगं थाइगंफोरखौनो बेब मानास बाजाराव फानैनाय जायो आरो। जेरै बिदिनो जिंखा बहल लेस्रा खायला यैदिनो बायदि बायदि ना गुरनानैबो फानफैनाय जायो आरो। आ बेफोरबायदिनो ओ मानास्रि बाजार होननानै दोननाय जादों आर
आतचा आचा चा चा नोंथा सिगानो दं नोंथां चिगानो चिगानो।
औ नोंथाङा ओ औ दे बुंनाय नोंसें। नोंथां ओ ओ ओ बिजनीनि बागैनो नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होना
आतचा चा चा चा चा निथसाइ हागोन बारा हायाबाबो। थार्टि पारसेन्टसो आं हागोन नोंथां आं हानायसिबांखौ आं फोरमायनो नाजागोन नोंथां। बिजिनि हिसाबै जोङो ओ जोंनिया माने बिजनिया जोंनि मोनसे माबा हिसाबै अफिस थानाय हिसाबै माखासे खामानिखौ जोङो बिजनेाव मावहैनांगौ जायो आर जेरै सारकोल अफिस डिटिअ अफिस ओ आनिफ फ्राय कर्ट गासिबो जोंनिया बिजनियावसो जाजोबो आरोखि ना अफिसियेल खामानिफोराथाङ बेवहायनो मावहै नाय जायो एनिफ्राय जोंना स्टेट बेंक तिसाबैबो जोंना जोंनि पानबारि एरियायाव ना माने बाजारा दंबाबो दिनैसिम बेफोरबायदि गिदिर बेंक गैया आरोखि बिनि फिसा फिसा ब्रान्सो दङ' बेनिखायनो जोङो बेनि बेंकनि बेलायाव जों बिज बिजनियाव बें गिदिर दं हिसाबै ओ जों बिजनिआवन थांनाय जायो ओमफाय माखासे अफिसियेल खामानि जेरै हानि खाजिना होनाय मानाय जों गासिबो बिजनि टाउनावनो हैजोबनांगौ जायो आरोखि।
औ नोंथां औ।
आनिफ्राय बिजनि टाउन हिसाबै दा मोनसे एड खालामदेरनो लुबैदों आङो बेखौ रायखाङाबा जाद्रायनाय नङा बेनो जाहैबाय बिजनि एरियायाव नायनो लागा मोनसे बिआद गिदिर आइ बिमा लक्ष्मिनि मन्दिर दं आरोखि नोंथां ओ निचसाइ थाङा भिजिट खालामाबा मालाबाफोर भिजिट खालामनो हागोन।
औ नोंथां हाख औ नोंथां औ औ। होमबा नोंथां ओ जोंहा बे ओ सावरायनायखौ बेखनियावनो दोनथ'नाय होमबा बाजारनि बागैायलायनाय बे समावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थेंक इउ थेंक इउ।
औ।